हेलौ हेलौ‌ नोंथां हेलौ
हेल'
खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों खोनादों
अ खबर सबर मोजां नोंथां
खबरालाय औ मोजाङानो
ओंखाम ओंख्रिफोर जाबाय ओंखाम ओंख्रिफोर जाबाय नामा
ओंखामथ' दायो जाथ'वाखै दा बार'थायावसो मोनजागोन
खबरालाय मोजाङानो नोंथां बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं
आ
नोंथांनाव आं जानायाथ' जाबायमोन नों थां दहायनो जादों ओमफाय नोंथांनाव आं मोनसे टपिक लानानैसो कल खालामदोंमोन आरोना माने जोंहा गोरान खेथि जोंहा माने गोरान खेथि मावनो नागिरदों आरो ना माने बेसर फोनो नागिरदों आरो ना बेसराव मुलाम्फा दंना गैया नोंथाङा एसे माबा माने बेसरखौ बोरै गायो बिदि माबानो नागिरदों आरो ना नोंथांनाव सोंथुल'नो नागिरदों गुबुन गुबुन लोगोफोरनावबो सोंदों आ रोना ओमफ्राय नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिजानो लुुबैदों आरो ना नोंथां
माने गोरान खिथि खोना
बेसर बेसर गायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां बेसर गायनायाव एसे माबा सोंस्लुना लानांगौ आरोना माने सोंस्लुना बेसे बे माबानि उ मा होनो बेसरखौ गायबा मुलाम्फा जागोनना जाया बिदि आरोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ गोरान खेथिनि बागैथ' आं इसेबां मोजाङै मिथिया बेसरनि बागै मानोना आंबो माबायावसो थायोमोन नालाय ओ ओजों गुवाटियावसो थायोमोन नालाय ओंखायनो आं गामियाव सम समल' फै जायो ओंखायनो इसेबांं बारा मोजाङै मिथिया आं माबानि बागै ओ गोरान खेथिनि बागै आरो जोंहाबो न'आव बेसर दिनैसिम फ्राय गायफेराखैनो बुंजायो ओ बाखि मैगंफोर गायो ओरैनो लाइ लाफा बायदिसिना खबि फोर गायो खिन्थु बेसर गायफेराखै जोंहा
औ नोंथां
औ
नोंथांमोना नोंथांमोना होमबा बारिफोराव गयफोर गायगोन गाया
हा गय गायो गायो
औ गय गय गायनायनि बागै माने फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे
गय निखौ ओ खोनादों खोनादों
गय गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
गयनिखौ गयनिखौ हागोन हानाया एसे बुंनो हागोन आङो आओ गय गायनायनिबो सिजोन थायो नालाय गयखौथ' जेनेबा ओरैनो हा हा दै ब'आवथ' गायजाया एसे एसे बोरि जानांगोन बोरि माने इसेबां बोरि बो नङा माने
औ
एसे मिडियाम साइ एसे जखानि साइज ओ जुदि दैबावबा हा खोनाला हाखोना लाना बिनि उनाव हाखौ खोनानै साननैसो साननैसो माने फ्राय सय माससोआ ओरैनो दोनो आरो एसे ओरै सोनारनाय बाय इनि उनावहाय गइ फुलि नवाव दंखायोबा न'निखौ गायदो
आरो गैयाबाथाय माने गैयाबाथाय बायनानै गायनां गौ आरो ना नोंथां
अ
ओमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे दे दे नोंथाङा बुंग्रोदो दे
ओ खिन्थु गायबाबो माने ओरैनोथ' जाया नालाय एसे बोथोरखौ नायनानै एसे माबा लानांगौ आरो आबाद लानांगौ नङाबा बोरमा अमा दाउ हांसोफोर नायाबा जायाना
औ औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे मोनथिनो लुगैदों नामा
ओ नोंनिफ्राय अ नोंसिनि नोंसिनिथिंनि दानि मा बारहावा माबायदि सोलिगासिनो दं दायो बेफोर
जोंनिखैजायाथ' नोंथां दा नै एसे गरम जादों जानाया ओ माने अखाबो अखा हानाय जायाखै आरोना अखा हायैखाय जोबोद गरम जादों आरोना नोंथां बिदिनो दंफां सायख्लुमफोराव जिरायलाबायनाय जादों आरोना बोथोर बोथोराथ' दानो मोजां दानो गाज्रि थाङो बिदिनो जागासिनो दं आरोना नोंथां ओमफाय नोंथांमोननिखैलाय
जोंथिंबो बांसिन सानदुं दुंगासि दं दायो बिराद गरम जाना दं दायो थानो हायि
बोथोरा बिदिनोसै आरोना नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो एकदम सानसेबा गरम सानसेबा अखा सानसेबा बार बिदि बोथोर सोलिगासिनो आरो ना नोंथां हमनो हायाना आरो दैलां बोथनि दैलां बोथोरनि बोथोर
औ ओमफ्राय नोंसिंनिथिं दैबानाफोर जादों नामा?
नोंथां दै बानायाथ' जानायाथ' जायाखै नोंथां
ओ जोंथिंबो जोंथिं जादों जानाया दाख्लै साननैसो बिराद जादोंमोन अखा हानानै
अ जोंनिखिजाय गैया नोंथां दै बाना हानायालाय गैया अखा हानायालाया बारा हायाखैना नोंथां एसेल' हानाय जादों ओंखायनो दैबानाफोर जोंनि जोंनिखि माने एसे बोरि गोरानसो आरोना गोरान खेथि बांसिन मावो आरो माइ आबादफोरखौबो मावो मावनाया होमबाबो माइ आबादफोर माव बुंनो थाखाय जोंनियाव माने दैनि एसे प्रब्लेम जायो आरोना नोंथां दा जोंनियाव गइ बायदिसिनासो गायो आरोना नोंथां
औ
नोंथांमोननिखि होमबा दैबाना जालायनाय अखा हादोंमोन आरोना नोंथां
औ ओइ जोंना माबा साइड जायोना ओ अ-अरुणचल माबा जायोना औ सिमा जायोना ओंखायनो बिराद हायो। औ
अ बे हाजो नांजाबनायखाय हाजो नांजाबनायखाय एसे अखा हायो खोमादां ना नोंथां?
औ औ औ आरो हाजोआ एसे गो-गो-मा-हाजोनिफ्राय फैनाय दैया एसे गोजौनिफ्राय फैनाय जायो ना ओंखायनो दाहारा बारा जायो बे खाथियाव थानायफ्रा दाख्लै ओ बिदिनो सानैसो मानसिबो थैदों आरो
औ
दैजों माबानानै
दै देरलायनायाव मानसि थैलायनाय जादों आरो होमबा ना नोंथां
औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा दा दासान्दि मा मावगासिनो दं?
आङो दायो दाथ' ओ दा-दा गरम बन्द' मोनदों जेनेबा ओ दायो इउनिभारसिटि गैयाना आं दायो ओ इन्जिनियारिं फरायगासिनो दङ'। ए वाति आसाम दाउन टउन इउनिभारसिटियाव
औ ओमफ्राय नोंथांमोनहा दा गरम बन्द'आव मा खालामनो सानदों?
दाथ' न'आव मा खालामनो ओ फ्रि टाइम बा सम मोनबा बेरायसै। ओ इदिनो खाथि खालाफ्राव बेरायसै न आरो दुब्लियावथ' एसे ओंखारनांगोन बिमा बिफाजों उफाय गैया
बिमा बिफाखौ हेल्प होयाबाबो जायाना नोंथां
औ बिदिनो बारहो लांसे आरो माबाख
औ
गरम बन्द
नोंथाङा बे-बेरायनो होनदों नोंसिनियाव बेरायनाय जायगा दं नामा नोंथां?
अ जोंनावथ' बेरायनो जायगा दं दंनाया ओरै सानजाहा सेसा ओमफाय ओरै खोलाहा माबा दङ' ओ बेसरबारि मिन्थु गात होनो
औ नोंथां खोना-खोनानो मोनदों मिनथुगात दं होननानै माने थां-थांफेरनो मोनाखै आरोना नोंथां
औ
माने खोनानोसो मोनदों आरो औ औ नोंथां आंबो थानाया नोंथां गुफुरावनो थाखा खायो दा आंबो गरम बन्द मोननायखाय न'आव एसे बिमा बिफाखौ गानाय फुनायफोराव हेल्प होनो होनासो फैदों आरोना नोंथां
आ गहपुराव अबार थायो ओरैनो
नोंथाङा आंथ' थायो होनबा बे गुफुर टाउनावनो मेन टाउनावनो थायो आरो
ओ
दा आङो ओइस एस ओइस एस माबा फरायगासिनो दं आरोना नोंथां टुवेल्भआव
ओ ओ मोजांआनो दे
दे होमबा ना नोंथां नोंथांना खबरा मोजांबा
हा
नोंथाङा खबरा मोजांबा दोन्थ'लायनोसै खोमादां नोंथां खबरा मोजांबा एसे एसे दोनथ'लायनोसै खोमा दां
अ जागोन दे जानायालाय आ दे